हेलौ औ खोनाबायना नोंथां औ औ औ मोजां ना खबर सबर।
औ खबरा दासान्दि मोजांथ' दे नोंथां नोंथांनालाय। नोंथांना माबोरै
ओ दा आङो हा
मायबाफोर होनदों। औ खोनादोंना नोंथां।
ओ औ औ खोनादों खोनादो।
औ।
दा आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सिगांदो आरो। दावबायनायनि सायाव। दावबायनाय बा बेरायनायनि सो याव आरो ए नोंथाङाबो दावबायनोबा बेरायनो मोजां मोनो ना
औ नोंथां दावबायनानैथ' जोबोर मोजां नाङो माने जोङो दावबायनाय दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो जे गोबां माने न' मालाबा समाव माने जों गोसोफोरखौ लोरबां मोनोब्ला बा गोसोफोरखौ मोजां नाङाब्ला ने दावबायनानै माने एसे सान थि नाङो आरो माने गोदान जागा नायनानै औ गोदान औ गोजोननाय खौ लानो हायो आरो दावबायना
औ औ। नोंथाङा ओ आंबो बिदिनो ओ दावबायना दावबायनो मोजां मोनो आरो ओ दावबायनानै गावखौनो गाव गोजोनग्लायनाय मोनो आरो फ्रिनो नोंथाङा ओरैनो ओ मा मा जायगायाव दावबाय खो ओरैनो
औ नोंथां आंथ' दा माने गुबुन हादरावथ' थांनो हायाखै। अब्लाबो ओरैनो गावनि जायगायावनो बेरायनाय दं आरो बे खाथि खाला जागाफोरावनो बेरायबाय। आरो बे जोंनि न'सुंसेनि जे हादर बेवहायबो माने बेरायदोंमोन आरो बे भुटान हादराव।
अ।
बेनि अनगायैथ' आङो गुबुन गुबुन रायजो हिसाबैबा नै गुबुन रायजो नै कर्नाटकआव बेरायबाय। औ आरो नो खाथि खाला नै जोंनि जायगायाव बेरायबाय।
औ।
उम। नोंथाङालाय बहा बहा बेरायखो?
आंबो बारा बेरायथ'नाय जायाखै। ओ माखासे सम मोनैनि जाहोनाव आरो होनबाबो आङो गुबुन रायजोआव खनसे थांनाय जाबाय आरो ओ सिक्किमाव थांदों।
सिक्किम औ।
बेनिफ्राय ओरै आसामावनो बिनो खाथि खालायाव बेरायनाय जाबाय आरो एसे।
औ औ।
गुबुन हादर होनबाथ' थांथ'नो जाथ' खा खाथियाव दंबा दंब्लाबो आरो औ भुटान दंब्लाबो। नोंथाङा भुटानाव बेरायनानै माबायदि मोना एसे फोरमायदो ओरैनो जायगाफ्रा मा माबायदि।
दा जोङो भुटान होनना बुङोब्ला। थ' जोंनि नुसुंसेनि माने गुबुनारि हाब हादर बायदि ओ। जायगाया माने जोंनि बायदियैनो। बेबो मोन हाजोआरि ओनसोल आरो, दा बुंनो थाङोब्ला।
माने भुटान रायजोनि जे जानाय लोंनाय कालसार मोसानाय मुसुरनाय।
जा रोखोमनि आरो। दा जों बेखौ। बेखौनो बुंनो हायो जे भुटान रायजोनि जे औ बे जायगाफोरा बांसिनानो हाजोआ माने हाजोआरियानो गोजा आरो माने भुटान रायजोआ।
औ।
बे होननानै जोबोर मोजां नाङो माने बारहावा। फोराबो जोबोर मोजां न'बांफोराबो जोबोर मोजां। दान बेसोरनि। जे रुलस रुल्सफोराबो जोबोरैनो माने स्ट्रिक् आरो माने। फल' खालामो आरो बे फोर माने रुल्सफोरखौ। औ जेरै लामानि रुल्स बिदिनो बायदिसिना रुल्सफोरखौ बिसोरो माने फल' खालामो आरो बुंनो थाङोब्ला जोबोरैनो मोजां माने मोनसे फिसा हादरबाबो जोबोर मोजां आरो माने बेरायनानै मोजां नाङो। दा नोंथाङा बेरायनायनि सायाव सावरायनो होननानै लादों जेब्ला जे बेरायनानै मा मा मुलाम्फा जायो सुबुङा बेनि सायाव एसे फोरमायगो नामा?
आंनि मिथिनायावथ' बेरायनानै मुलाम्फा जानाया ओरैनो जाय रायजो बा हादराव बेरायदों बे हादरनि गाननाय जोमनाय लानानै जानाय लोंनाय आरो कालसारफोर। बिसोरखौ मोजाङै। मिथिनो मोनो आरो बिसनि सोमोन्दै।
औ औ।
मोजां गोदान गोदान मानसिफोरजों लोगो हमलायनानै। गाव गावनि नलेजफोरखौ सेयार रें खालामलायनो हायो आरो आंनि बुजिनायाव। आरो
ओमफ्राय ओरैनो।
जेहेतु आरो आं बारा बुंनांगौ सानला आरो बिदि बेरायनानै। मोननाय माबाखौ।।
जोङो दावबायनो बुङोब्ला। हमना ला जोङो जोंनिन ओनसोलनि खाथि खाला जेरै सिक्किम बायदि सिलं बायदि मेघालय बेफोरबायदियाव माने बेरायहैब्ला जोंनि बो जों माने बिसोरनिया गोरोबा आरो माने। दा जोंनियाव बर' औ औ जोंनियाव जुदि गोरोम गोलोम बो गोलोम बोथोरबा बिसोरनयाव माने दाबो थान्दायैनो जायो आरो माने एसे बो बोथोरफोरा माने आलदा आलदा जायो आरो ओ बेफोरबायदिनो जों गोबां गियान बुथुमनो हायो माने बिसोरनि कालसारफोरखौ जोङो औ बिसोरनि थानाय जानायफोर स्टाइलफोरखौ माने जोङो सोलोंना लानो हायो आरो बेरायनायनि गेजेरजों उम दा बिदिनो जोङो हानायमानि सुबुंफोरा बेरायनांगौ मानो होनब्ला जोङो बेरायनायजों लोगोसे गियानजों लोगोसे माने गोबां मिथिना मोनै बायदिसिना मुवाफोरखौ नुयो। खायसे बिदिनो गोब गोबां नायनो लागाबो दङ बेफोरखौ जुदि जोङो दावबायनानै नायोब्ला माने मोजां जायो आरो माने एसे जों गुबुन गुबुन हादरफोराव जुदि बेरायनो थाङोब्ला माने बिसोरनि जे आखल आखु बा कालसार थानाय जानायफोरखौ जों माने सोलोंना फैनानै डेभलप खालामनो हायो आरो जोंनि ओनसोलावबो‌।
गाव गावनि ओनसोलाव फैनानै फोरमायफैनो हायो मारै मारै
फोरनि सायाव एसे
उ गोबां सोलोंनानै फै दावबायनानै फैनायनि उनाव
औ बिसोरनि बे जे बेफार फालांगि बेफोरखौबो माने सो सोलोंना फैनानै मावफैनो हायो आरो। दा बे बेलायावनो थाङा मा मा जायगायाव बेरायनो सानो ओरैनो फोरमायनो हागोन ना
आङो फिउचाराव फिउचार बा ओ एसे समनि उनाव बेरायनो गोसो जानाय जायगाफ्रा जाबाय भुटानावबो थांनो गोसो जादों आङो। जों मानि जोंजों नांजोबथारनाय नालाय जायगाया आरो बेनि अनगायै जोंनि सा सानजा भारत गासिबो रायजोखौ बेरायनोगोसो आङो।
उम नर्थइस्ट खौ।
औ नर्थइस्ट खौ। बेनि अनगायै हादरावबो थांनो गोसो आरो गोजान।
जुदि औ रां रुफा थायोब्ला बेरायगोन आरोना।
खम आरो रां रुफा मिलायोबा आरो।
गोजान जागाखौबो माने बेरायनानै नायनायनि मिजिं दं आरोना।
औ औ मानि ओह जोंनि ओरै खाथि खाला रायजोफ्राव नों सप्तासे सानब्रै सानबाजोंङो बेरायनानै फैनो हायोना गोसोबाथ'। ओंखायनो बेयाव थांग्रोनो गोसोआरो। बायजो हादरावल थांनायनिबो समा गोबांनांगोन आरो रां रुफायाबो गोबाङानो नांगोन।
औ नोंगौ।
ओरैनो नोंथाङालाय मा मायाव बेरायनोगोसो दा?
आंथ दा नै जोंनिसा माने खाथियानो बुंजायो जे शिलं मेघालय बेफोरबायदि जागायावबो माने बेराय फेरनो मोनाखै बेफोरखोबो बेरायनो गोसो आरो बेखिजा टावां अरुणाचल बेफोरबायदि ओनसोलफोरावबो माने जोबोर स समायना होनना खोनादों। बेवफोरावबो बेरायनोगोसो बेफोरावबो बेरायनो मोनथवाखै।
औ।
बेफोर बेरायनो गोसो आरो।
ओम ओम।
रां आरो समनि आंखालाव माने बेरायनो हाथवाखैआरो।
ओम।
औ माने रां थायोब्ला समा मिलाया सम थायोब्ला आरो राङा मि राङा मिलाया अ बेफोरबायदि माने प्रब्लेम जायोआरो। बिदिनो नायनोसै समफोराव इयुनाव समाव जुदि रां आरो समा मिलायोबा आंबो बे खाथि खालानि जागाखौनो बेरायगोन बा नायदाव नायगि दिंहैगोन बिसोरनि कालसारा माबायदि माबायदि थायो जानाय लोंनायफ्रा माबादि बेफोरखौनो माने नायनानै एसे सोलोंना फैगोनआरो।
नैबे उयिन्तार उयिन्तार समाव दा भुटानाव थांनो गोसो जादोंमोन आरो आङो। आङो एबार नैबे देग्लायनि उइनटाराव
गोजां बोथोराव
ओहो औ उन्थारलायनो दा नैबे सामाराव
सामार भेकेसनाव? औ आदसा माने गोलोम बोथोरनि बन्दोआव औ थांनो थांनो हागोन नोंथां माने जेबो एसेबां माने रांनि गोनां थि नङा आरो? जुदि गा बाइकफोर दंब्ला औ निजा बाइकफोर दङब्ला नोङो आरामसे थांनो हागोन आरो बांद्राय खरसा जाया मानि सा बे साखाथिनि हादर नालाय। ओम एसेबां मानि माने रां खरसा जाया आरो।
ओम समा मिलायोबा। गायनाय फुनाय बोथोरबो नालाय। मिलायहोनो हागोना हाया।
दाथ' सम गैया दे जों जायोबे
ओ नोंथां होमबा। ओ दिनैनि सावरायनायखौ दोनथनसै नामा एसेखिनियावनो।
औ दे नोंथां दोनथ'जागोन
औ दे दे